अ हेलौ नोंथां।
औ। ओ मोनाबिलिनि गोजा- गोजोन जोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय
अ आंनिफ्रायबो नोंथानिसिम जासिहरनाय थाबाय
अ
अ नोंथांजों आङो बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बर'फोरा माने मा मा ओंख्रिखौ माने मोजां मोनो औ
हागोन नोंथां बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जेरैहाय अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों साम' सबायजों दाउ खारदै खारै जोंना बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा बांसिनै जोबोरैनो मोजां मोननायखौ जोङो नुनो मोनो नोंबो मोजां मोनो जानांगौ।
ओउ ओउ मोजां मोनो
बेफोरखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो अनलाजों दाउजों सङोब्लाथाय जोङो गिबियावनो अन गुन्दैखौ नांग्रोगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों अन गुन्दै गैयाबा अनला ओंख्रिखौनो संनो हानाय नङा ओ अनलाखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नांगौ जखानि माइरंखौ लानानै दैयाव थाम थाम घन्टासो सोमनानै दोनग्रोगोन बेनि उनावहाय जेब्ला माइरङा रुइनानै गुरै जायो अब्ला जों बेखौ सुखांनानै खिरखाया दसे दै सरगनो थाखाय दोनगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उह उलाराव उवालाव बा दिंखियाव देनानै लागोन। जेब्ला जों दुफु दुफु जाया जोङो देबाय थागोन बेनि उनावहाय जेब्ला जायो अब्ला जोङो दाव न'आव थानाय दाउखौ बा बाजारफ्राव बाजारफोरनिफ्राय लानानै फैनाय दाउखौ जोङो साफा गांखं फुग्रोनानै गोदानानै लागोन ओह बेनि उनावहाय साराय अर जरायग्रोनानै सारायाव सारायखौ दुंहोनानै बेवहाय पियास बानलौ होनानै बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लागोन। बेनि उनाव दै होनानै जेब्ला गोदौओ अब्ला बेवहाय देनानै लानाय अन गुन्दैखौ होनानै होगोन ओ बेनि उनाव थामजि मिनिटसो गोदौखांनायनि उनाव दसे खोबनानै होगोन बेनि उनावहाय ओ जोङो जों जा जा मसालाफोर जायो बेफोरखौ होयो आरोना नोंथां।
औ
जेरै हाय जिरा गर-गरम मसला जाब्रां बेफोर खौ बेनि उनाव हाय जोङो खोबनानै होफिनगोन बेनि उनाव थामजिसे मिनिटनि उनाव बेखौ बेवहाय गंगार धुन्दिया बा धुन्दिया होनानै जोङो एरनानै होगोन बेनि उनाव बे बेफोरबादिनो जोंना अनला ओंख्रिया जानो थाखाय रेडि जाबाय।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ बेनि अनगायैबो जोङो साम'जों सबायजों माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो साम'जों सबाय संनो थाखाय जोङो गिबियावनो साम'खौहाय ओ फुख्रियाव बा दैमायाव फुख्रिनिफ्राय बा दैमानिफ्राय खननानै लायग्रोगोन नङाब्लाबो जोङो बाजाराव थांनानै बेफारिफोरनिफ्राय बायनानै लानानै फैगोन। आह बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो बे साम'आव साम'खौ साम'आ जि दैयाव जागा जागा मानबाय लांबाय थायो बेयाव बेयाव जोबोर बिसोरो हाब्रुआवसो थायो नालाय। हाब्रु गोजा जायो। बे हाब्रुखौ खारनो थाखाय जोङो सानसेबा साननै सोमनानै दोनगोन। बेनि उनावहाय खांनानै बेखौहाय बिनि दान्थाखौहाय गारगोन ओम ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ आरामसे दानना बिनि बे साम'आ गोलाव गोलाव जाहैबाय नालाय बे साम'नि गोलाव गोलाव लानजाय बाहागोखौ दानस'नानै गारगोन बेनि उनाव जोङो सबायखौ सारायाव एवग्रोनानै उ उवालफोरजों देनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ मोजांसे सुनानै लागोन ओ बेनि उनाव जोङो सारायाव साम'खौ ओरैनो गोजा जेब्लासिम साम'नि दैया राना अ ब्लासिम एरबाय थान एर-एरबाय थानानै दैखौ फोरानग्रोगोन। बेनि उनावहाय साम'खौ खोरस्लिजों हायनानै गा-गामलाफोराव दोननानै बेनि उनावहाय आरो सारायखौ सुफिननानै जानाय थाव होनानै आरो खनसे फिन एवफिनबावो बेनि उनाव जोङो दै होनानै जेब्ला गोदौओ अब्ला सबायखौबो होनानै होयो बेफोरबायदिनो जेब्ला सबाया रुयो अब्ला जोङो खारै बानलु, संख्रै, मस्ला मस्लि होनानै होयो बेनि उनाव ओ थामजि थामजिबा थामजिबा मिनिस मिनिटसनि उनाव ओंख्रिया जेब्ला मोनो अब्ला जोङो गंगार दुन्दिया होनानै होबाय अब्लानो जोङो सबाइ ओंख्रिया जाबाय। ओ नोंथांमोननि थिंजायबो मा मा ओं बर'नि ओंख्रिफोरखौ बांसिनै गोथाव मोननो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ नोंथां ओ जेनेबा जोंनिजाबोथ' बिदिनो नोंसोरनि जाय जिबायदि ओंख्रि संनानै जानानै मोजां मोनो माने बिदिनो जोंनियाबो एखे जायो ओ बिदिनो मोजां मोनथारनाय होनबाथ' खारै ओंख्रि जाहैबाय नङा होमबा नोंथां ओ जिहेथु बर' नोंबोथ' बर'आनो जाहैबाय एखे मि थियो माने माबायदि माबायदि दानि नोंथाङा जि बुंलांबाय माबायदि माबायदि संनानै जायो माने बर'फोरा ओंख्रि खौ खारै ओंख्रिखौ ओ दाथ' जोंनि मोजां मोनथारनाय ओंख्रि होनबाथ' अनला ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि दोन दाउ जेनेबा सबायनो सबाइजों दाउ सबाइजों साम' ओंख्रि बिदि आरो मोनसे दोंबावो ओ नारजिजों अमा बेदर बेखौ मार मोजां मोनो मानसिफोरा
औ ओ नारजिजों अमा बेदर ओ बेखौ जोबोरैनो मोजां मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बे नारजिजों अमाखौहाय माबायदियै सङो मानिफ्राय ओ नारजि मोनो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ
औ
ओ जेनेबा जोंनि नारजियाथ' नारजिआथ' ओरैनो माबा ओ बेखौ माने फोरानना दोनग्रोनाय जायो आरो ना बेखौ नारजिखौ बेनि उनाव जोङो जेब्ला जानो गोसोबानो माने अमा बेदरजों जानाय जायो नालाय बेखौ बांसिनानो ओ बेखौ जि खालि जागोन माने बे खालि फोराननायनिफ्राय सोना दोनो नालाय बे थफ्ला जुनानै फोरानखांनानै बेखौ बिदिबा टाइम जाबा रानना रानखांनानै
उम
बेनि उनाव बेखौ मोजाङै सुबाय ओमफ्राय अमा बेदरखौबोथ' लाबोबाय बेखौबो सुबाय बिदिनो बिदिनो नारजिखौ सौ सुखांनायनि उनाव सारायाव जाननांगौ लाय जाहैबाय नालाय बेखौ थावजों एसे माबाग्रोबाय जेनेबा फिदिंग्रोबाय थावआव
औ थारैनो नोंथां
औ बेदरखौबोथ' फैदिग्रोबाय बिदिनो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ बिदिनो जि जि नांगो संनायाव माने पियास बिदिनो ओ फालौ रुगुन बेफोरबायदि गासै खौबो होजोबनानै जमा गला गिदिर खालामनानै बेखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव दसे सम जों बेखौ खोबनानै दोनगोन
बेनि उनावहाय बेयाव एरना होनानै दैखो होनाय जायो जोङो
औ
बेनि उनाव दसे समाव आरो खोबना दोनखांनायनि उनाव नैजिबा जिबा मिनिटसोआव बेखौबो थिखांनानै माने बेयाव खारै मैगंखौ होनाय जायो आरोना खारै सरनानै दोननाय जायो नालाय
औ
बेखौ होनाय जायो माने बुरजा नङा एसेल' होयो खारैखौ बेैयाव माने बियो अनला ओंख्रि ओमफ्राय सबाइ बेफोरबायदि नङा नालाय बियो नानो नारजिजों अमा बेदरसो नालाय बेयो खारैया माने गो खा गोखा बुस्थुखा नालाय खारैया ओरैनोबाबो बे आरो नारजि जिया आरो थाब थाबा देरबावबायना बेयो बेखायनो बेङाव बारा होआ बिदिनो बानायनाय जायो आरोना नारजिजों अमा बेदरखौ।
औ थारैनो नोंथां।
औ बिनि उनावहाय अनला अनला अनलाखौ माबायदि बानायो होनब्लाथ' नोंथाङा दहाय खोन्थालांखाबाय आंनो बिदिनो एखे बायदियैनो बानायनाय जायो जोंनावबो। जिहेथु गैगंआबो एखे एखे खाना लाय औ बिदिनो अनखौ सोमना दोनखांनानै बेखौ देबाय। जेनेबा। देनो जा सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ थिखांग्रोबाय बेनिफ्राय दैखौ सराद होग्रोबाय दसे खमाय।
औ।
बेनि उनावहाय बेखौ जेनेबा देगोन माने गुन्दै खालामगोन जेनेबा दानियाथ' मिसिंबो ओंखारबाय नङा होनबा।
औ थारैनो नोंथां।
जेनेबा मिक्सार मेचिं ओंखारबाय। बिदिनो। आगोलथ' माने दिंखियावनो देनाय जायोमोन। गोदो गोदाय। दानिया बारा नु बांला ओमफ्राय दिंखियाव देनानै माने लाबोयोमोन आरो जेनेबा न'आव थाबाथ' न'आवनो देबाय ओमफ्राय न' खाथिनि सोरनावबा दङबा बेनाव देहैयोमोन आरोना।
औ।
बिदिनो देखांनानै लाबोनानै बिदिनो। बानायनाय जायोमोन आरोना।
औ दे होनब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय। नोंजों रायलायनानै। गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां।
औ।